औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों
मा खालामदों
अ ओरैनो दं आङो
ओ साहा लोंखांबाय
औ लोंखांबाय
दा मोननैसो खुइसन मोनैसो खुइसन सोंसै आरो
मा होनदों नोंथां
आं नोंनाव मोनसेसो कुइसन सोंजायो औ आरो हौवा हिनजाव हिसाबै सि दानायनि आरो सिखौ मारै मारै
नोंथां खनसे होनफिनलाय नोंथां औ औ खोनादों दे औ खोनादों दे बुंलाय
मोनसे कुइसन सोंसै आङो जि दानायनि सोमोन्दै आरो
औ औ सोंजागोन दे नोंथां
बेफोरबायदिखौ मारै मारै बानायो मारै मारै बानायनाय बेफोरबाय
औ जागोन नोंथां जि दाङानाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो माने जोंहा बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिफोरखौहाय गाव गावनो दानानै गानोमोन
औ
आ बेबायदिनो माने आथिखालाव जोङो बांद्राय जि गामिफोर आवहायबो जोङो जि जोमखौ दानाया खम जाबोबाय बा खम नुबोबायब्लाबो ओ एसे खम जाबोनो हमबाय आथिखालाव अब्लाबो जोंहा गोदो गोदाय माने बां सिनानो जोंबो नुनो मोनदों माने बयबो आइजो माहारियानो गाव गाननो थाखाय जि जोम माने दखना, फास्रा, ओ गामसा, फालिफोरखौहाय गाव गावनो दानानै गानो
गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों खोनानो मोनदों माने ओ थाव गाव गावनो इ म्फौनिफ्राय थावख्रि लुनानै बेबायदिनो ओ बेखौहाय जोंहा हाग्रानि बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां, बिलाइ, बिबारफोरनिफ्रायनो ओ बिबां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोहा रुनानैहाय बिनिफ्राय गाब दिहुननानै जायफोर बिबार जेनेबा जबा बिबार, सिलेखा फिथाइ बेबायदिनिफ्रायनो जोंहा गाबफोरखौ दिहुननानैहाय माने ओ गाबफोरखौ बानायनानै जेनेबा खुन्दुंफोरावहाय जोङो खाालार होनानैहाय गाव गावनो जेनेबा जाबायदियै गाबफोरखौ नांगौ बेबायदियै गाबफोरखौ होनानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों औ बेबायदिनो
दानि जुगाव नुनो मोनदों आरोना बेफोरखौ बानायला नामा
माने एसे खम जाबाय बेबायदि माने आथिखालाव जों नुनो मोनो बांसिनानो जोंहा खुन्दुंफोरखौहाय गाव गाव बानायला माने बाजाराव जाबायदि माने बाजाराव जायखौ जोङो गोरलै बा एसे बेसेन होबानो मोनबोयो नालाय बेनिखायनो बे खुन्दुं जेनेबा खुन्दुं लुनायफोरा ओ लुनाय कालार होनाय बेफोरो गोबां सम नांगौ आरो एसे खस्थ' जायो नालाय बेनि खायनो एसे खम नुनो मोनबाय। जोंहा बै खादिफोर खाद्रिफोरावहाय जोङो नुनो मोनो माने नुनो मोनो आरो बेवहाय दासिम माने खुन्दुंखौ माबायदि गाबहोयो । खुन्दुंखौ माबायदि बानायनांगौ माबायदि माबायदि फिथाइफोरखौहाय गाब होयोब्ला मोजां बेजों बेजों मिलायनानैहाय मिलायोब्ला गाब बेबायदि गाबा ओंखारो होननानै बिसोरो माने फोरोङो आरो फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो माने बेबायदि सिगांनि बायदि जाबायदि न'आवनो गाब होनानै न'आवनो गाव गावनो दायोमोन बेबायदिया खम जालांबाय आरो बाजारनिफ्राय लाबोनानै खुन्दुंफोरखौसो जिफोरखौ दायो। नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन माने आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा नुनो मोनदों जेरै जोंहा गोबां आगरफोर दङ बर'फोरनि गेजेराव जेखाय आगर होननानै बुङो, फारौ मे गन, खासि हाथाय बेफोरबायदि जोहा आ मावजि आफा बेफोरबायदि जोंनि बर' फोरनि गेजेराव गोबां आगरफोरखौ जोङो हाजो आगर जाय जोंनि आ रनायाव दिनैसिमबो जों नुनो मोनो। बेफोर माने गोदो गो दायनि दोरोङारि आगर आरो जायखौ जों औ दख'नाफोराव बर' आइजोफोरा दानानै गानोमोन। जोबोद समायनाबो नुयोमोन आखाइजों एरनाय आखाइजों एरनाय जैबायदि दा जों मिसिंआवहाय जोङो नुनो मोनो बा जों गाननो मोनो अब्लाबो आखाइजों जायखौ जोङो माने जेखाइ, खबाइ आगर होनानै एरोमोन बेफोरबायदि नङा आरो एसे गोदोनि दानाय आखाइजों दानाय आ सालाव दानायफोरा मेसिनजों दानायनि ओमफ्राय मोजांसिनमोन आरो नोंथां। आरो जिफोरखौबो जोंहा बांसिनानो माथानिसो दायोमोन। मार होनानैहाय औ माथानिसो दायोमोन बेबायदिनो गामसाफोरखौबो दायोमोन। आर'नाइफोरखौबो गाव गावनो दानानै लायोमोन आथि ओ
दानि जुगावथ' बेबाय बेबायदि दानायफोर नुनो मोनला नङा होमबा?
औ दानि जुगाव माने जाय जोङो लांगा दख'ना होननानै बुङो लांगा दख'नाफोरखौथ' दालानोखा बांसिनानो खम दाबाय जाय फोरफोरखौ जोङो माने बस्था बा जलंगा होननानै बुङो बेफोरखौ ओम बेफोरखौ एसे एनै जानाय नुनो मोनो आरो दासिमबो नाथाय बै लांगा बा जायखौ दख'ना गुवार गुवार बे दख'नाखौ नो गोबाङानो खम जालांबाय नुलानो होनजायो दानायखौनो नुला बांसिन दालायानो होनजायो आरो गामसाफोरखौलाय दायो आरो गामसाफोरखौ जोङो माथानिबो दायो आरो पलिस्टार बेबायदि मास्राइस खुन्दुंफोरनिखौबो। दानायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बे ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो हाजो आगरखौ जों गामसाफोरावहाय जिं जिं होनानै आगर एरनानै दानाय गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै औ। जा बैसागु बा मिथिं जायफोर जोंनि बर'फोरनि मेला फोराव जोंहा बैसागुफोराव ज' ज' औ औ रंजाथाइ फोरबो खुङोब्ला जेनेबा बर'फोरनि आफाद जायोब्ला गासैखौबो जोंहा बांसिनानो बेबायदि आर'न नायनि गामसाफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां। औ। नोंथां नोंथाङाबो जेनेबा नु-नुदों नामा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि गाननायफोरखौ?
गाननायखौ नुयो औ बिदिनो जोंनि माबा बर'नि माबा फोरबो बिदि बैसागु माबाफोर बिदियाव गानो आरो। माबा गानो। समायना नुयो गामसाफोर गानबा दख'ना गामसा गानबा बर' आयजोै हिसाबै
औ। ओ जोंनि बर'फोरनि दख'ना गामसायानो गोबां समायना मोन जोंनि जोंनि हा औ आर'नाइ जा रेगरिगां दं ओ जा दख'ना फास्रा बेबायदि जोबोर समायना नुयो आरो हाजो आगर रिगि रिगां दख'ना जा बैसागु मेला मिथिंफोराव जों औ नोंथां।
औ गामियाव
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा दानाय लुनायफोरखौ जोंनि गेजेराव लाव नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलखै औ।
दानि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ नुला गोदोनि जुगावसो नुयोमोन दाथ' गैस्राला आरो। मेसिनाव बदिहुन जोब्बाय एखौ एकदम गैथारला आरो दाला रावबो दाना बायनानैसो गानजोबो।
औ औ।
ओम नोंगौ जोंनावबो बेबायदि थाट लाला माबा दान्दै सान्दै होननायखौनो मिथिबावौनो ना मोनथिबालाथाय
औ औ। जि -मो मो-मिथिला मिथिला खायसे खायसे मान फोरा माने माखौ बालेब होनो माजों इगर एरो मानसिफोरा माने माखौ बाललिबोनो माजों आगर एरो जेनेबा गनसा माखौ बुङो साल बेबायदि माखु बेफोरखौ बांद्राय मोनथि होननानै मोनला ना मुंफोरखौनो गोम बावजोब्बाय आरो।
मावजोबबाय जोंनो बुथिखौ
ओ दिनै दानि जुग दानि जुगाव गोबाङानो बेबा दखनाफोरखौ दाला नालाय जिफोरखौबो दानायाबो गोमालांजोब्बाय गोदोनि दिनाव दायो मोनबाबो जेनेबा गोदोनि दिनाव गासिबो दायोमोन नालाय साल मा साला माबायदि माखुवा माबायदि आरो बेबायदिनो गान्दैया माबायदि माबै गान्दै न्दै फिसा गान्दै गिदिर बेफोरखौ मिन्थियोमोन आरो।
हायोबा नफ्रावनो दानानै गाननाया मोजां आरो बायनायनिफ्राय खथथ' मोजांसिन जायो नआव दानानै गानबा गामसाफोरखौ साफोरा गामसायाथ जाथ्रारा बाजारनि गामसफ्रा गोबा
औ औ मोजां नङा औ। ओं नोंगौ।
जोंहा नफो न न न'फोराव दा न जोंहा नफोराव दानानै गाननाया बांसिन मोजांसिन जायो आरो। बाजारनि बाजार औ मोजांसिन जायो बाजारनिफोरा माने दसेनो जिला बायनो नागिरो मोजां जाया एसे फिसा फिसा जायो गुसुं गुसुंनाय जायो आरो जेनेबा मानसि गिदिरफोरनो बो माने खायसे खायसे गामसाफोरा जा हामनो नागिरा गानजानो नागिरा
औ
औ नफोराव दायोब्लाथ जा मानसिखौ नायनानैहाय गोलाव फोरखौ गुवारफोरखौ नायनानैहाय दा दानानै गाननो हायो आरो। औ नोंथांमोनथिं माने एखदमबारे गामसा दानायफोरा गैखालाना एसे एनै दङ?
हो एसे एकदम गै गैस्रालाखौनो होनजायो एकदम जोंनि दानायखौनो नुनो मोनला आरो जोंनि गामि ओरै एकदम बिदिखौ मोनला
औ औ जोंनिथि बो माने बे द जोंनिथिं बे दखना गिदिर गिदिर लांग्रा दखनाफोर दायाबाबो माने जलंगा दखना गामसा बेफोरबायदिखौ दानायखौ जों दासिमबो नुयो। माने जोंनिथिं मा जायो जोंनिथिं माने बेलेगफोरा खायसे खायसे फोर जिफोरखौ दानो रोङा नालाय जाय जाय फोर माने जि दानो रोंगौ बेफोर जि दानो गोरों बेफोरनोहाय ननि दानाया मोजां जायो होननानै बिसोरो दानो थाखाय आदि हरो आरो माने आदि बा फैसानि दानो हरो बेफोरनि बेबादि दि जोंहा जि दानानैबो जोंहा फाननानै जेनेबा बेलेगनो दाना हरनानै फैसानि बा आदि दानानैबो जा रां खामायनो
ओ होमबा नोंथां सासे टाइम नङा होमबा? होमबा दोनथनसै खोमा?
औ औ जागोन जागोन नोंथां।